औ खोनादोंना नोंथां हेल' खोनादों ना नोंथां अ ओं नोंथांनि कल हरनाय गुबै जाहोना मामोन बा
आङो एसे आयदानि सायावसो सावरायनो होननानै नोंथांनो फन हरनाय जादोंमोन आङो दा जों बिदिब्ला ओ जोंनि बर' हारिनि आंगो दानाय लुनाय बा जोंनि गाननाय जोमनायनि सोमोन्दै एसे सावरायनोसै नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां
औ बिदिबा नोंथाङा जोंनि बर' हारिनि सुबुं फोरा बा आइजोफोर बा हौवा हिनजावफोर गासैबो आरो जों माबोरै गावनि गान गावनि आंगो गाननाय जोमनाय दानाय लुनाय बेफोरखौ जों माब्रै खालामो बेनि सोमोन्दै एसे बुंफोरना होदो नोंथाङा
औ औ दानाय नोंथाङा मोजां खोथाखौनो बुंदों जे होमबा दानाय लु नाय होननानै बुङो थ' जोङो बयहाबो मिथिखागौ नङा होमबा जाय जोंनि हारिमुजों जोङो गोबां सो सोमोन्दो दङ' दानाय लुनाया आरो दिनै जोंनि जोंनि दानाय लुनाया बुहुमावनो सिनायथि जाबाय नङा होमबा जेरै बर'फ्रा दख'ना गानो लांगा दख'ना थिग बिदिनो गामसा गानो आर'नाइखौ जोङो गोदनाव लायो। बे आर'नायइाबो जोंनि थाखाय जोबोर माने जोंनि हारिनि सिनायथि नङा होमबा जों बर'फोरा दानाय लुनायाव जोबोर रोंखा राखा नाथाय आथिखालाव एसे जोंनि दानाय लुनाया खमायलांनो हमदों आरो औ जोंनि जोंथ' दानाय लुनायजोंनो जों जेनेबा जोंनि गाननाय जोमनायखौ जोङो गावगायनो दानानै गावगायनो दिनै गानोमोन गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बिमा जोंनि बिब'फोरखौ जों गोदोनिफ्रायनो आइ आदै मादैमोनखौ जों हिसान दाबोनायखौ नुयोमोन नङा होमबा नोंथां।
थिग बिदिनो जों बर'फोरा गाव गावनि दानाय खसाब गानि गाननाय जोमनायफोरखौ जोंनि बे गावगायनो आखाइजोंनो दानानै जोङो गानोमोन आरो दिनै गो-गोदोथ' दोङो ओ जाय जि गुदुं जि जोङो जेकेटफोरखौ जों बायनानै लानो फैसा थायामोन जाय जोंनि रांखान्थि हालोदनि थाखाय आरो बे समाव जोङो उल हिनि उल हि होनना बुङो जायखौ जोङो बेखौबो जों हिसानदो नो दानानै जो जोमोन आरो गोदो गोदाय आरो बेजों लोगोसे जोङो ओ बेजों लोगोसे जोङो आर'नाइ बिदिनो थग्रं दख'ना लांगा दख'ना आरो बे जोंनि आर'नाइावनो गोबां आगरखौ जोङो
नुयोमोन जे हाजो आगर दिंखिया आगर फारौ मेगन दाव-दावराय मोख्रेब बेफोरखौ जोङो गाव गावनि गानग्रा खसाबाव जोङो सेबखां होनोनायखौ जों नुयोमोन आरो खोनादोंना नोंथाङा औ बेफोर बेफोर आखाइ हाबा बा जोंनि बे दानाय लुनायखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो मावबोदो बेयो जोंनि कालसारजों जोंनि हारिमुजों बियो सोमोन्दो गोनां नङा होमबा नोंथां बे जोंनि हारिमुजों सोमोन्दो गोनां आ आरो आथिखाल बिदिनो वइभिं सेन्टार खुलिनानै दिनै जोङो जि दानायखौ नुदों जायफोरा प्रफेसन लाइनाव थांबाय बिथांमोना जेबो बिजनेस लाइनाव नङा होमबा बिथांमोना दिनै जि दानानै जैरै फाननायखौ जों गोबां बजार मेलफोराव नुयो आरो। अब्ला नोंथांमोननि साइडआवहाय बिदि उइबिं सेन्टार खुलिनानै जि दानाय आ माबाया जेनेबा सेन्टारफोर दोङ ना नोंथांमोननि साइदआवहाय?
नंगौ नोंथां आ जोंनि ओनसोलाव उइबिं बिदि जि दानाय बेबादि दङ'मोन। नाथाय दायो एसे बेखौ बानायनाय जायाखै आरो दायो बन्द' जाथ'ना दं। बेखौ आं उन्दैनिफ्रायनो नुबोनाय जोंहानि बिमा आइ मोन बा मादै मोन आयंमोन गासिबो जों जि दाग्रामोन आरोना न'खरावहा उइबिं दंमोन जोंहा नखरावनो दा बेबायदिनो आङो बे पावार लुम होनना बुङो जाय मेसिनजों दायो बेजों दानायखौबो नुदों आरो आङो ओमफ्राय ओ ओरैनोथ' जोंनि जाय जोंनि दोरोङारि दानाय दङ' बेखौथ' दाखायोआनो बेबायदि आरो दायो ओ जोंनि सिगांनि आबैमोना ओ जि दानायखौ होनोबाथ' बिथांमोना गाव एम्फौ फिनानै खुन्दुं बानायोमोन जेरै लाथा एम्फौ फिनानै जों ओ बिथिं लाथा एम्फौनि बिथोब बा फिथोबनिफ्राय बेखौ ओ बे इन्दि खुन्दुंखौ बानायोमोन आरो खुन्दुं लुनानै नङा होमबा औ बिदि खुन्दुं लु ग्रा आगजुफोरखौबो आं नुनो मोनदों आरोना गोदो
औ
दा बेफोर आगजुफोरा नाथाय आथिखालावथ' गैलियाखौनो होनजायो ओरैबायदि लुयो आं खनसे नुदोंबो आरोना आयंमोनखौ बेबायदि खुन्दुं लुनायखौ फिथोबखौ मा खालामो सिगाङावहा जोङो ओ बे फिथोबखौ दै गुदुङाव सोमो आरोना नोंथां दै गुदुङाव सोमबा माने ओमफ्राय बेनिफ्राय बियो गुरै जानानै बिनिफ्राय खुन्दुङा एसे ओंखारो बे खुन्दुंखौ ओंखारो बोनानै जों जोनथोर बारिजों ओरैनो थोरजों बानायबाय थायो आरो ओरै ओरै मोने ओंखारलाङो हारसिङै आरोना खुन्दुङा बेबायदि आरो ना औ बेखौ आं नुनो मोनदों आरो बेखौ
आरो खोनानो मोनदों नोंथां बे ओ मा नोंथाङा जि बुंबाय थायो इन्दि नङा होमबा बेजों मोननाय जेनेबा खुन्दुंनि खुन्दुङाबो जोबोद दाम आरो बिनि बनायनाय जिफोराबो गोबां दाम जायो होननानै खोनानो मोनो
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ नोंथां बा दा बे इन्दि खुन्दुङाथ' नै जोंहा ओ बेखौ जोबोद ओ बियो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां आरो मानोना बे जोंनि ओनसोलाव जायो आरोना बे इन्दि एम्फौ बा खुन्दुङा बेयो होन ओ बेथ' जि आइटेकबो मोनदों बेयो आसामाव मोननाय जायो होननानै आरो बेखौ दस्रा आबाद गुबुन जायगायाव मोननो थाङा आरोना आसामावल' बेखौ मोननो थाङो बेखायनो जि आइ टेकबो मोनदों बेहायनो जाय जाय थाखाय आरो बेयो मोनसे बिदि मोजां जोंनि थाखाय मोनसे बेफार फालांगियाव जोंखौ जोबोद मदद होगोन आरोना जों जुदि बेखौ बेफार फालांगि खालामोब्ला आरो बेयो ओ रेडियेसन होनना बुङो जायखौ इंराजि जियाव रेडियेसन फ्रिबो आरो बेयाव सानराइज बिखौ एबजब खामनो हा आरोना बेयाव सान लाइटनि जि जाय जोंहा साननिफ्राय जाय जोंहा बे बायदिसिना गाज्रि बे ओ जोंहा फैयोना आल्ट्रा भायलेट रे होननानै बुंनाय जायो बियो बिखौ एबजर्ब खामा आरोना बियो बेखौ रिफ्लेक्ट खालामफिनो आरो रेडियेसन फ्रि बेयो जाबाय साइनटिफिक बा गोनोखोआरि बिगियानिफ्रा बेखौ लेब टेस्ट खामनायाव
औ औ नंगौ नोंथांमोननियाबो सैथो जोंनि साइदआवहाय आथिखालाव जोङो गोबां खम बिबांनि मानसि जिया जि दायो मानोना आथिखालाव गोबां मानसि यानो बाजारनिफ्राय लानानै फैनायखौसो दिनै गाननायखौ जों बांसिनानो नुयो आरो जोंनि ओनसोलाव दायो नागिरनो थाङोब्ला ओ‌ नांगौ रोखोमनि फा खुन्थाखौनो जों नागिरना मोनला बुंनो थाङोब्ला बिस बोसोर फन्द्र' बोसोर जोंनि उनाव जोंनि उन्दै उन्दै जेनेरेसनफोरा बिसोर मिथ थिनायनो नंला बर'फोरादि जि दायोमोन बर'फोरादि गाव गाव जि दानानै जोङो गानोमोन बेफोर बैसाखौ जोंनि उन्दै जेनेरेसन फोरा बिसोरो नुनायानो नंला अब्ला जों दिनै गुबुन रायजोनिफ्राय फैनाय वेस्ट बेंगल कल कलटाक कलकाताफोरनिफ्राय फैनाय ड्रेसखौसो जों गोबां सिनजों दानाय दड्रेसखौसो जोङो दिनै गोबां आइजोफोरा गाननायखौ जों नुयो नङा होमबा नोंथां? अब्ला जों बेफोरखौबो रैखाथि होनांगौआ जोंनिबो साफ्रोमनिबो बिबान नङाबा? जों जोंनि दानाय लुनाय आखाइ कालसार हारिमुखौ जों लाना फैफिननांगोन नङा होमबा नों
नंगौ
मा बुंनो सानो जे जोङो बोरैहाय जोङो बाहाय गुबुन रायजोनिफ्राय फैनाय मिसिं देनथा जिरादखौ जोङो दिनै होबथानो हागोन मानोना जोंनि गोबां रांखा न्थिनो गुबुन देखावसो थांदो नङा होमबा जेरै गांसे दख'नानि दामा जेरै पसिस हाजार त्रिस हाजार जायोब्ला अब्ला मा दं बे दख'नायाव नङा होमबा जेरै गांसे दख'नानि दामानो जेरै जिबा रोजा थामजिबा रोजा जानो हायोब्ला बे दख'नायाव जेराव दुइ किल'निबो खुन्दुं जाया नङा नङा होमबा मानि थाखाय जेनबा एफा दां दां एफा मानि थाखाय राङा बेसेना बारा आरो जोंनि गोबां रांखान्थिया बिदिबा जोङो गुबुननि आखाइयावसो थांजोबगोन आरो जोंनि रांखान्थिया अब्ला नोंथाङा बेखौ जों बोरैहाय रै खा होनो हागोन नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ नंगौ नोंथां जोंथ' बेखौ रैखा खालामखानांगोन। बा जों बेखौ बानायखानांगोन आरो। ना नङाबा सानसे समाव दा जों जि गानो ना नङा होमबा जोंनि दोरोङारिजों जि गान्नाय जोमनाय
औ
बेफोर गासैबो गुबुन मानसिफोरनिसो मुङाव जाहैगोन आरोना गुबुन नङाब्ला बेखायनो जों बेखौ मोनसे जों मोनसे खान्थि बा नङाबा जों मोनसे बेखौ बिदि बानायनांग्रा ना नियम मोन बाहायनांगोन जे जोंनि हारियावहा गासैबो दानाय लुनायखौ जों जुदि सोलोंनानै लानानै गासैबो नङा माने न'खर बा सोरबा सेंग्रा सिख्लाफोरा जुदि दानाय लुनायाव आखा फाखा जायो ब्ला जों बेखौनो मोजाङै जोंनि हेन्दलुम होनना बुङो जायखौ आखाइजों दानाय बे आखाइजों दानायखौ जों बां सिन जों बेखौ बायनानै गाननांगोन आरो ना गावबा गाव आरो जों बेखौ बाजार बा फालांगियारि मार्केटिंफोरखौबो जों मोजाङै खालामनो हानांगोन आरो। जिथबा जों दिन्थिफुंनाय जायो एडभार्टाइसमेन्ट बा दिन्थिफुंनाय बे दिन्थिफुंनायखौ जों जोंनि बुहुमनि दाब दाब जायगायाव थांनानै जों बेखौ खामनांगोन आरोना आरो जों आंथ' नोंथांनि सिगाङाव मख'खादों खि जोंनि बे इन्दि खुन्दुङाथ' जोबोद मोजां बियो बेयो गोनोखो आरो बेजोंबो मोजांहै बियो फोरमान जानाय जाय बियो जोबोद मोजां होननानै गोनोखोआरि खान्थिजों औ बेफोरखौ जोङो गावनि आखाइजों दानायखौ जोङो जों बिदिनो प्रमत खालामनांगोन आरो गोजौआवहाय ओमफ्राय बिदिनो गावबा गाव न न' गाव गाव बेबाय सासे सानै सेंग्रा सिख्लाफ्रा जों जुदि वेयरिंफोर खुलिना लायोब्ला थानायनि औ बेबायदि खुलिनानै जों बेखौ गोजौआव फानहरनो हानांगोन आरो अब्लानो जोंहा बे अब्लानिया जों एसे बाहेरानिफ्राय फैनाय बे जि जोम मेसिनजों दानायफोरखौ जोङो होबथानो हागोन आरोना एसे।
औ नंगौ नोंथां बुंनाया सै थोयानो जों बेबायदि खालामब्लासो जों जोंनि आखाइ हारिमुखौ लोगोसे जे जोंनि ट्रेडिसनेल गाननाय जोमनायखौ जोङो हमथानानै लाखिनो हागोन नङा होमब्ला जों गुबुननिफ्राय फैनायफोरखौ जोङो बन्द' खालामनो हागोन नङाब्ला जोंनि गाननाय जोमनाया जों गुबुननि आखायावसो थाङोब्ला जोंहा उनाव बर'आदि दख'ना दायोमोन बेखौ जोङो उन जेनेरेसना मिथिनो हानाय नङा नङा होमा अब्ला जों बेफोरनि जो बेखौ खालामोब्ला जोङो गाव गावनि दानानै जोङो गाननानैखौ जोङो हुदाखौ
नंगौ औ नंगौ नोंथां समा जाबाय औ दे दे गोजोन्थों